हेलौ
हेलौ
औ नों थां खोनादोना नोंथां औ-औ-औ थारैनो औ।
दा अ नोंथां आंथ' दा ओरैनो दो नोंथां जाहाते नोंथांनिस सिम बेलासिनि गोजोन हाब-हामनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां आंनिफ्राय।
औ नंगौ थारैनो नोंथां औ दा नोंथां आं नोंथांनि सायाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों नों दा एसे फोरमायनो हागोन ना अ नोंथांनि अ जिहेतु मा होनोमोनलाय बेखौ गामियाव जिहेथु मा बायदि ओ आबाद मावनाय जायो। फोरखौ मा-मा आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव बिनि सायाव एसे फो मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां।
जोङो आबादखौ औ नोंथां माइ आबादनि बागै नोंथां एसे फोरमायसै होमबा ना
अ-औ
माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियाव जोङो बेखौ ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों हालेवना लानांगोन नोंथां। थां
औ
बे हाखौ जाहाथे जों बे हायाव जुदि जोंहा जों जेथु खोथिया फोगोन नालाय नोंथां। खोथिया फोनो थाखाय बे हाखौ जोङो जाहाथे बेखौ हालेवखांनायनि उनाव जा बेयो बासिना गारनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बे जिथु माइलिनि गोनां। थिनदां माइलिखौ जोङो
औ
जेन बा जोङो हाथाय बा खलाफोराव बिदिनो गलाफोराव जों बिदियाव बिदि बिनि जाहाथे बिधानखौ जों लाबोनाय जायो
औ नंगौ थारैनो।
औ जोङो बिनि- फ्राय जाहाथे जोङो जिहेथु जोङो बिधान माइलि होनो बिथां नोंथां बेखौ।
औ-औ नंगौ थारैनो।
लाबाय जायो लाबायनि उनाव जों बेखौ जाहाथे न'आव लाबनानै जोङो बेखौ जोङो बे- खौ बस- टायाव सोनानै दोनबाय आरो बेखौ जों खाथेनानै जाहाथे दैयाव सान साननै सोमनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बे जिथु जों माइलि सोमनायखौ नोंथां। बेयो जुदि सानथामबा साननै जाबायबा नोंथां बेखौ जोङो
औ-औ-औ।
दैयाव सोमदों बा फ'ख्रियाव सोंदों ओ बेखौ जों बोखांनानै जाथे बेनि बोखांनानै बेखौ जोङो जाहाथे बोरियाव हायाव जोङो सानसे लखमनानै दोननाय जायो नोथां। जाहाथे बेयो जों गाजाननो मोनोना नोथां गाजान मोना मा नोथां।
औ नंगौ
बेनो जों गाजा नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो बेखौ सानसे दोननानै बेनि उनाव जोङो बेखौ जाहाथे जोङो खोथिया फोनो जाहाथे जों हालेवबाय नालाय नोंथां। दैसै माबा जोबखाबाय नोंथां? बेनि उनाव जोंङो बेखौ जों लां न'निफ्राय नोंथां बिधानखौ जाहाथे जिथु माइलिबजों होनदों बेखौ जानानै लांनानै जाहाथे बेयाव फोनाय जों
औ गथारै
बेखौ स्नि दिन बा जि दिननि उनाव बियो एसे सौखांबाय नोंथां सौनायनि उनाव आरो बिदिनो जोङो बेखौ नायबायनांगौ बिनि उनाव आरो थामजि बा नैजि दिननि उनाव नोंथां
औ
जाहाथे गोजौ जानाय नुब्ला जों बे उनाव जों जाहाथे बेखौथ' फुनांसिगोन नोंथां। बेखौ फुनानै जाहाथे जोङो बेखौ फुनांगौ जाहाथे जोङो जिहतु जोहा आरो बेनि गोनांथि फुरनाय जाहोननि थाखाय नोंथां फोरमायनोसै नोंथां। जाहाथे बेखौ जोङो जि जायगायाव जों जेनेबा बेखौ गायनाय द नोंथां बेखौबो बे हाखौबो बिदिनो दै सोनानै जेनेबा जों हाखौ जाथे ट्रेक्टरजों मोसौजों हालेवनानै मोसौजोंथ' हालेवनानै जाया नोंथां आजिखालि जुगाव हालेवनानै जों बेखौ जाहाते बेयावबो जाबोर बासिनांगौ जायो नोंथां औ बेबो जाबोर बासिनांगौ जायो। बिनि उनाव बेखौ जाबोर बेनि उनाव जों बेयावथ' जोङो जिेथु खोथिया फुनाय बेखौ जोङो लाबनानै जिहेतु जोङो जमा दमै जाहाथे बेखौ जोङो राननाय जायो नोंथां आखासे आखा खोनादों खोनादों नोंथां औ।
हेलौ नोंथां हेलौ। हेल'। हेलौ नोंथां।